आह
खोनादोंना नोंथां औ औ औ नोंथां औ ओ दा आं नोंथांनाव कल खालामनायनि जाहोना बेनो नोंथां आं नोंथांजों एसे ओ बेरायनायनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनो होननानै ओ कल खालामदों। बेरायनाय बा दावबायनायनि सोमोन्दै बे आयदायावहाय हागोन ना नों
हा हागोन हागोन हागोन।
औ दा नोंथाङानो जागायजेनदो दे नोंथां आं नोंथांनाव सोंनि जेरै आ नोंथाङा बे आ मबेयावबाफोर मबावबा जायगाफोराव बेरायफेरबाय नामा आरो बेरायदोंबा अबे अबे जायगायाव बेरायखो आरो बेरायनानै मा मा एक्सपिरियेन्स बा गियान बा मोन्थिनो मोनखो बेखौ एसे आंजों फोरमायलायनो हागोन नामा नोंथां
हागोन हागोन हागोन आङो सा आङो ओ बेरायनाय होनोब्ला आङो गोबां ओ रायजोनि गोबां जायगायावनो आं थांबाय बिनि गेजेराव आंना ओ मोनसे सोमोनांथाव होनबाबो गाज्रि नङा सोमोनांथाव नङाब्लाबो एसे ओ गोसोआव लाखिथावना मोनसे जायगा दङ बे जाबाय बे गोलोम बोथोरनि दिनाव थांनो हानाय शिलं
औ नोंथां।
ओ बे शिलंआव जेरै जोङो शिलंआव दावबायनो होननो सानोब्ला जों गिबिनि फ्रायनो जेनेबा जों गुहाटि सिटिखै थांनानै ओ गुवाहाटिखै थांनानै गुवाहाटिनिफ्राय ओरै थांनानै ओ बे थांनायाव गावनि गारि लाखिनो थाङोबा लाना थाङोबा साबसिन मोजां जायो नङाब्लाबो शिलंआव थांनानै गुबुन जायगा ओ गुबुननि गारिबो भारायाव मोनखानाय जायो बेबायदिबो थांनो हायो ओ बे थांनायाव सानसेनि हाबाफारि लाबा गासै जायगाखौनो नों बेरायनो हाजोबाबो जानो हागौ ओ बिनिखायनो नोङो गोबाव सम बा सानब्रै सानबा सम लानानै नोंथाङा
नोंथाङा
लोगोसे जों थांनानै ओ सिलंआवनो गावनि मोनसे रुम लाखाना थाहैनांगोन भारायाव इनिफ्राय नोङो नायनो गोनां जायगा दङ जेरै जोंनि आसामाव ओ गुदुं बोथोर जाब्लाबो बा गरम बोथोर जाब्लाबो ओजों सिलं लंङाव थान्दा बोथोरा बांसिन जाबाय थायो आरो बेनिखाय ओ हाजोसानि जाय जायगा ओ थानायलाय ओजों सिलंआव जायगाफोरा एसे थान्दा जायो आरो गावखौनो ओ गोजोननाय बायदि मोननो हागौ बिनि गेजेरावनो सिलंआव थांब्ला ओ गोबां रोखोम रोखोमनि ओ मुवा बेसाद जानो मोनो।
औ नोंथां
बे जानायाव गावनि गोसो मथे जि जानो गोसो बेखौनो मोनजायो नाथाय बे मुवाफोरनि दामफोरा बा बेसेनफोरा जोंनि साय एसे गोबांबो जानो हागौ बेनिखाय बेरायनो थांब्ला ओ गोबां रांबो खरसा जानायनि ओ खाबु थाखायो आरो जाखायोबो बेनिखाय ओ थांदोंमोन सिलंआव मोनसे ओरैबायदि नायनो गोनां जायगा दङ जाय जायगायाव जों जों जिउ ओ जिउआवबो नुफेराखैमोन बेबायदि जायगाखौ जों नुदों जेरैहाय ओ ओ हाजोसानिफ्राय ओंखारनानै एक सिङाव एक्स' दुइस' सिङाव फुट सेजौ नैजौ फुट सिंनि जायगायाव माने मोनसे दै गोग्लैबाय थानाय जायगाबो जों सेनेरि नुनो मोनो आरो गोबां हाजो सायाव थांनानै ओ जोमैखौ दांनो हालायनाय खाथि नुहरनाय मोनसे जायगाबो जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो मुसिन राम होनो बे जायगायावबो गोबां समावनो बोसोरनि गोबां समावनो अखा हाबाय थायो बेबायदि जायगाखौबो जों नुनो मोनो। लोगोसे थांबोला बेरायनो थांबोला बेवहाय नुनाय आरो बेव बै जायगानि थासारि बै जायगानि ओ आबहावा बेफोरबायदिखौ जुदि गावनि गोसोआव माबा मोनसे थि खालामना लानानै गावनि जिउ खुंनायाव ओ बेफोरबायदिनि किसुमान आदब खायदा आरो सोलोंथाइफोरखौ खौ लानानै मानसिया ओ गावखौनो गोजोननाय होनानै ओ रुजु रुमु रायजो जानायाव ओ मोनसे बेबो आयदा जानानै थाफैयो होननानै आं सानो सानो आंथ' ओ जिबनाव बारा गोबाव आरो बो खनफ्रोमबो थांनाय जायाखै खेबसेल' थांनाय जादोंमोन बेनिखायनो आं बिनि सायाव बारा ओ सोलोंथाइबो गैयामोन बेनिखाय नोंथाङानो एसे बेबायदि बबेबा गोदान जायगानि गोदान ओ बिबुंथि दंब्ला एसे फोरमायना हरगोन होनना आं आसा थाबाय ।
औ हागोन नोंथां आं हागोन। ओ नोंगौ नोंथां बे सैथो आङो गोबां गोजान गोजान जायगायाव बेरायबाय। जेरै हिमाचल प्रदेश आरो मानालि जेरै ओ सिक्किम अरुणचल प्रदेश मिज'राम नागालेण्ड आरो मनिपुर आरो जेरै नोंथाङा दा बुंदोंमोन मेघालया। बेयावबो आङो ओ बेरायखांबाय जोंनि सा सानजा सा सानजा भारतनि जेनाखि माबा आरो बेनि अनगायैबो आङो ओरै गवा थांबाय आरो ओ चेन्नाइ बेफोराव आं बेरायहैबाय बेफोरनो आंनि बेरायनाय दा आंनि बयनिख्रुबो साबसिन बा आंनि जेनाखि माबा मोननाय एक्सपिरिन्स मोननाय साबसिन जेनाखि मोजां सिन गाहामसिन एक्सपिरियेन्स मोननायायगा होनोब्ला अरुणचल प्रदेश बेयाव थांनानै आङो गोबां नुफेरि जेनाखि जिब जुनार बा बिफां लाइफां बेफोरखौ दाउसिन दाउला आं नुहैदों बेफोरखौ आरो बै जेनाखि अरुणाचल प्रदेशनि थागिबि हारिफोर बिथांमोनखौबो आं मोनन्थिहैदों बिसोर नि सायावबो आं एसे नायबिजिरदों जेरै बिथांमोननि थागिबि बिथांमोननि जेरै कलचार एबा हारिमु नङा होमबा नोंथां? ओ बिसिनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय आरो जेनाखि दामग्रा आगजुफोर बेफोरनि गासै गासैबो बिथांमोना मा मा जायो खौ आङो मोजां मिथिबोजोबदों जेरै बिथांमोना हाजो जायगायाव थानायलाय बिथांमोना जेरै आबादफोराबो गुबुन हाजो जायगानि फ्राय अुणाचल प्रदेशनि हाजोआ एसे साबसिनानो मानो होनना बुङोबा बे आबादफोरबो मावनाय जों नुनो मोनो नाथाय जोङो गोजौ गोजौ जेरै सिक्किमफोर बा हि अरुणाचल प्रदेश बेफोरबायदि मानालिफोरनि जेनाखि हाजोफोराव बेयाव आबाद मावनायखौ जोबोद खम नुनो मोनो मानो बिसोरना हाजोफोरा थिया थिया जायो। बेखायनो बिसोरनियाव आबादखौ खम नुनो मोनो नाथाय अरुणाचल प्रदेश नि हाजोआ एसे समायना बेयाव जोङो आबादबो मावना जानो हायो ।
उम ।
गोबां नुबोयो दा बिथांमोनाव जे बिथांमोननि हारिमु बेफोरखौ आङो मोजां मिथिबोदों बिथांमोननि जायनाखि थागिबि बिथां थिनै आं गामि गामि न' न' हाबहैनानै आं बिथांमोनजों रायज्लायहै दों अरुनाचल प्रदेशआव थ' आं माने बेयाव जेनाखि मिथिंगानि महर जेनाखि बिफां लाइफां हाजो हाला बेफोरखौल' नायनो थाङाखै नोंथां बेखौ नायनो थांनायजों लोगोसे आङो बै ओ बिथांमोननि थागिबि जेनाकि हारिमु बिसोरनि माबाफोरखौ बिसोरनि आं जेनाखि गासैबो दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बिसोर माबायदि गान खनो बिसोरनि खुगा मेथाइफोरा मा आरो बिसोरनि बै दामब्रा आगजुफोरा मा मा दङ' बेफोरखौ आङो मोजां माबानानै फैदों आरो नोंथां बिथांमोनजों आं रायज्लायनानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोनदों। बिथांमोना जेरै गुरै माहिजों जों रायज्लायदों जेराव गोबां डिसिप्लिन दङ' जायनि दिडिसिप्लिन थानायनि थाखायनो दिडिसिप्लिन आरो साफा बेफोरबायदि थानायनि थाखायनो बिथांमोना दा एसेबाबो मुंदांखा बिथांमोननि माबाया ओ अरुनाचल प्रदेशआ दा बेयाव नुफेरै जेरै जोङो जोंनि ओनसोलफोरावथ' नोङो बरफ बा सिन'फल जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोना नङा होनबा नों
नंगौ नंगौ ।
जोङो अरुणाचल प्रदेशजोंबा स्न'फल बेखौ जों नुयो बरफनि सायावनो जोङो उन्दुहैलायनो हायो । गेलेहैनो हायो आरो अरुणाचल प्रदेशआ बेनो नोंथां हाजो ओनसोलनि माबायानो बेनोखा गोजौ जेसेबनाखि जोबथारनाय हाजोआव जौसिन टप जेनाखि सहैयो अब्ला बे जायगायाव जोङो बिफां लाइफां नुनो मोना नोंथां। औ बेयाव खालि अन्थाइ बायदि हा बेफोरखौ नुगोन आरो लोगोसे बरफ नुगोन बास बेनोसै नोंथां
नंगौ
औ नोंथां आरो थांनाय समाव लामाफोराव गोबां जोंनि ओनसोलाव गैयै बिफां लाइफांफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो
उम नंगौ
बेनि अनगा जोङो नोंथाङा जोंनि जेनाखि आसाम हादरावनो गोबां बेरायथाव जायगाफोर दङ नङा होमबा जेरै सरलपारा बावखुंग्रि बैराब कुन्दा आरो दारागाव दिरबिल दिप्लाय गोबां दङ नङा होनबा नोंथां
दं दं दं नोंथां नोंथाङाथ' बहुद गोजान गोजान जायगा बा गोबां जायगायावनो बेरायनायनि
औ नोंथां जेरै औ जेरै रायमना नेसनेल पार्क औ नोंथाङा खोनाबाय जानो हागौ
खोनादों
गोबां जेरै जिब जुनारखौ जों नुनो मोनो जेरै गल्डेन लांगुर आरो गोबां जोंनि जात जात बेमाखनि मोख्रानि हारिफोर बिसोरखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसे गोबां नुफेरै जिबौफोरनि माबाफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो जेरै मैदेर मोसा लख्रा जों बेफोरखौ नुनो मोननाय जायो लोगोसे मुफुर माने गोबां माने माबाफोरखौ सिखिरिफोर नुनो मोननाय जायो गोबां जातनि सिखिरि गोमो गोथां गोजा गोसोम गुफुर बेफोरबायदि गाबनि जात जात सिखिरिखौबो जों नुनो मोननाय जायो लोगोसे जाहा मालाय आरो जेरै- माबा नेवलाय जों बेफोरखौ सेरसा नुनो मोनजोबो आरो नोंथां आरो जोङोथ' नैबे जोंनि आसामा बेनि थाखाय मुंदांखा जेरै काजिरङा जेनाखि माहारियारि पार्क बेयाव जोङो भारतनि गासैबो जायगायाव जोङो बेखौ नुनो मोननाय जाया जेरै बे काजिरङा माहारियारि फारगाव जोङो थसेल' गंगोनां गान्दाखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां जेराव जोंनि भारत हादराव हादरनि गासैबो माबायाव हादर माबायाव नुनो मोना आरो स्टेटफोराव नाथाय जोंनि आसामाव मोनो दा नोंथां जोंना समाबो जाबाय नङा होनबा
दे
औ बिदिब्ला दे होमबा नोंथां गोजोन्थों औ।